ना नोंथां ओ गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय
औ नोंथांनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जा जासि हरनाय जाबाय
औ नोंथां माने जों मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो होननानै माने आं हरनाय जादोंमोन आरो नोंथांनो
औ
टपिकआ जाहैबाय जेनेबा जोंनि बर' हारिमुनि दान
हेल' नोंथां ओ मोजाङै खोनायाखै नेटवरकनि प्रब्लेम सागे हेलौ हेलौ
औ
औ औ हेल' खोनायाखै हेल' हेल' हेल' हेल' खोनायाखै